हेलौ औ खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नोंथां।
औ माबोरै दं नोंथाङा?
मोजाङैनो दङ नोंथां। नोंथांनिया मा? खबर
औ आंबो मोजाङैनो दङ।
मा खालामबाय दङ नोंथां?
औ ओरैनो जिरायनानै दङ नोंजों ओ जोंनि बर'नि दोरोङारि आबाद मावनायनि ओ जेनेबा जोंनि बर'नि न'खराव माबायदि आबाद मावनानै जायो बेनि सायाव एस से सावरायनो सानदोंमोन।
नंगौ नोंथां थारैनो बेनि सायाव सावरायनो हागोन नोंथां।
औ नोंथां
नोंथांमोननि
औ
जायगायाव माबायदि आबाद मावनानै जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव माबायदि जोंनि बर' सुबुंफोरा आबाद मावनानै जायो होनना बुङोब्ला जोंनि गाहाय आबादानो जादों माइ।
नंगौ नोंथां
जोंनि बर' सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद मावना जाबोगासिनो दङ थिग बेबायदिनो बे माइखौ माबोरै ओ आबाद मावनानै गायनानै ओ जायो होनना बुङोब्ला ओ जों जोंनि न'आवनो थानाय मोसौ हालुवाजों हालेएवनानै ओ आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो
नोंगौ नोंथां
बे मोसौ हालुवाजों आबाद मावनायाव मा मा आइजें आयलानि गोनांथि जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
नंगौ नोंथां
औ
जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो आबाद मावना जानायखौ जोबोरैनो नुनो मोनो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जोंनि ओनसोलाव आबाद माव -मावनायाव बाहायनाय आगजु महरै जोङो
औ
खदाल लोगोसे आलि दाननो थाखाय जोङो खदाल खौ बाहायनाय जायो आरो हालेएवनो थाखाय जोङो मैखौ बाहायनाय जायो
औ जुंगाल जुंगालि औ औ जेरै नां नांगोल नांगोल फाल फालो ओ मुथि गिला बेदा ओ लाव थि मोसौ लावथि सलजुरि बेखौ जुंगालाव दिरुंखौ खानानै लाना खाना लानानै ओ हालिखौ एवनाय जायो।
नोंगौ नोंथां नोंथाङा थार बाथ्राखौनो बुंदों।
औ
बेबायदिनो ओ जोंनि ओनसोलावबो बायदि ओ सिना ओ दानियाथ' जोङो नुनो मोनसै बांसिनानो जोङो ट्रेक्टरखौ बाहायनाय। खौ नुनो मोनो
औ
नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेदि नुनो मोनो नामा?
औ जोंनि ओनसोलावबो ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय हाल मोसौ हालुवाजों हालेवनानै जानायखौबो नुनो मोनो आरो गोबां बिबांनि ओ बा रांखान्थि बिथिङाव जौगानो थाखाय आबाद मावनाय एसे गोबां बुरजा बिबांनि आबाद मावनायाव जोङो ओ समनि आंखालाव बे मेसिनारि गोदान ओंखारनाय ट्रेक्टरजों आबाद मावनानै जानायखौ नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां। नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलाव बो बेबायदि नुयो आरो जोंनि ओनसोलाव बांसिनानो ओ नुनो मोननाय बादिबा ओ गिबियावनो खारायना लाग्रोयो हा। खौ
औ नंगौ नोंथां।
आरो बेनि उनाव ओ हालेवो आरो खेबनै एबा खेबथाम हालेवनानै जोङो। माइ आबादखौ गायनायखौ नुनो मोनो नोंं थां
औ
नोंथांनि ओनसोलाव? मा खैबार एबा खेबबैसे एवनायखौ नुनो मोनो नोंथाङा?
औ थिग बेबायदिनो नोंथांमोननि ओनसोलनि बायदिनो ओ खेबबै बा खेबथाम बा खेबब्रै बेबायदि हालेवनानै फोमोननानै गायनायखौ नुनो मोनो। औ थिग बेबायदिनो। ओ माइखौ माबायदि गायो होनोब्ला जोङो गिबियावनो खोथिया फोनाय आदब दङ नङा होमब्ला?
नंगौ नोंथां।
औ गिबियावनो बे खोथियाखौ फोग्रोना लानानैसो जोङो माइखौ गायनो हायो।
नंगौ नोंथां।
औ बेबायदिनो खोथियाखौ माबोरै होनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमाय।
नंगौ नोंथां थारैनो खोथिया फोनो था थाखाय जोङो गिबियावनो बैयाव जेराव जोङो खोथियाखौ फोगोन। बे जागाखौ एबा फोथारावनो दखरसे जायगायाव जोङो हाखौ फोमोनना लानांगौ बेखौ फोमोननो थाखाय जोङो हालेवना लानांगौ जायो बे हाल एवखांनायनि ओनाव जोङो हाखौ फोमोननायनि ओनाव जोंनिया माइ जा जायखौ जोङो सानथाम सोमना दोनखांनायनि ओनाव
औ
हायाव ल फबनानै ओ थास' बिलाइदों खोबनानै दोनो आरो बेयो गाजा बेरो
औ बेयाव बि-बिफां महराव ओ जोनोम मोननायखौनो औ फोथाराव ओ लांनानै फोहैनाय जायो।
लांनानै माने ओ जोङो सारनानै होयो आरो मोजां जाङैनो बेबायदिनो माने जोङो खोथियाखौ फोनाय जायो
औ औ जोंनि आबाद मावनायाव जेरै खोथियाफोरनि ओ बायदि बायदि मुंफोर दङ नङा होमबा ओ थिग बेफोरबायदिनि मादावनो जेरै मासुरि बा रंगबन्धु बा ओ जोसा माइब्रा बा थिग बेफोरबायदिनो बायदि बायदि मुंनि बायदि बायदि मुंनि माइख खौ जोङो गायनायखौ नुनो मोनो। औ थिग बेबायदिनो जोंनि बा रनजित बा रंग बन्धु थिक बेफोरबायदि माइनि अनगायैबो जों जेरै जोसा माइब्रा बेफोरखौ जोङो ओ माबा मोनसे नङा मोनसे गोदान नेम ओ खान्थि बाहायनानै जोङो गायनाय बा फोनायखौ नुनो मोनो थिग बेबायदि ओ जोसा माइब्रानि बेलायाव माबायदि आदब बाहायो जों बेखौ एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा
नंगौ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेनेबा जोंनि ओनसोलावबो नुनो मोनो बेफोरखौ गायनायखौ आरो जोंनि ओनसोलाव गोबाङैनो रनजित माइखौ बांसिन गायो आरुना जोंनि ओनसोलाव रनजित खोगायो आरो ओइ बै जोसा माइब्राफोरखौ खम बिबांनि गायो। मानो होमबा बेखौ जोङो बांसिनिनो ओ फिथा बायदिसिना बानायनायावसो ओ बाहायो नालाय बेनिखायनो बेखौ खम बि ननिगाययो आरो रनजित माइखौ गोबाङैनो जायो जोंनि ओनसोल बेनिखायनो आ बांसिन गोबां माने रन्जितखौ गायनायखौ नुनो मोनो।
सोलाव बे जोसा माइब्रानि आबादखौ एसे ओ मावोब्लाबो खम बिबांनि आबादखौ मोननाय जायो आरोना थिग बेबायदिनो न'आव ओ जेरै अरायस सम जानो थाखाय जोङो रनजित बा मासुरि बायदि माइफोरखौ ओ गायनानै जानो औ थिग बेबायदिनो जोसा माइब्रानि बेलायावहाय ओ जोङो बुंनो थाङोब्ला जोसा गसा लानाय गसा लानाय होननानै बुङोब्ला औ जों गिबियावनो न'खरनि न'खरनि आइजो माहा हारिया दुगैस्रां लोबस्रांबा ओ साफा सुफा बेबायदि खामनानै गय ज'रा फाथै जरा लानानै जोङो दुब्लियावहाय न'नि न'नि सुबुङा गायग्रो गिबि गायजेनग्रोनाय जायो। औ थिग बेबायदिनो ओ जोसा माइब्रा बेखौ गायनाय जायो।
नंगौ नोंथां नोंथाङा बुंनायनि बायदिनो ओ जोंबो थारैनो बेफोरखौ नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो गा ओ गायो आरो आरो लोगोसे जोंनिया आ गामिनिनो एबा खाथि खालायाव थानाय आइजोफोरखौ जोङो लिङो लिंनानै बेसोरखौ ओ फोथाराव माइ गायहोयो। आरो गायनायनि सोलाय जोङो एसे एला ओ जेसे हायो बे थन हो हरो
औ नंगौ नोंथां
आरो जोङो नुनो मोनो गामियाव सा साब ब्रि होननानै बुङो जाय माने जोंनिया ओरैनो बेथन लायालासेनोबो गायफैनायखौ नुनो मोनो नोंथांनि ओनसोलावबो बिदि नुयो नामा?
औ नंगौ बेफोरखौ जों थारैनो नुनो मोनो जोङो ओ आबाद मावनायनि जोबथि सानाव बा ओ गायखां गायखांजोबगोन दिनाव जोङो आलासि उलासि बा बाय बाहागि गामिनि लिंनानै जोङो बेखौ बेथन ओ नाङा लासे जोङो ओ गायहोनानै लानायखौ नुनो मोनो बेखौनो जोङो हाल जांख्रा जानाय होननानै बुङो। औ हाल जांख्रायाव जोङो बेबायदिनो बायदि ओ ना बेदर ओंखाम ओंखामनि आलि बेदरनि आलि बेफोरबायदि ओ खालामनानै जोङो जानायखौ नुनो मोनो रंजा बाजायै
नंगौ नोंथां बिदिनो जोंनि फोथाराव अ बेबायदि आबाद मावनायखौ गोबाङैनो नुनो मोनो नोंथां।
जोंनि रायलायनायखौ दिनै बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो
बिदिब्ला
गोजोननाय थाबाय नोंथां
गोजोन्नाय थाबाय नोंथांनिसिमबो